ना खोनादोंना? खोनादोंना? औ खोनादोंना? खोनादों ना य? औ औ
न
खोनादों ना? अ अ अब्ला जों दायो, ओ दैज्लां बोथोर नि ओ आबाद मावनायनिसायाव एस एसे रायलायनि नामा?
औ औ दे।
जोंनि ओनसोलाव सुबुं फोरा जेनेबा गाहाय आबाद मावनानैनो जिउ खुंलांनायखौ बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा।
औ।
औ दायो औ दाथ' दैज्लां बोथोराव दाथ' गोबां माइ आबादजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनो खौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ।
औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ओ नामा दैज्लां बोथोराव गाहायै मा मा ओ मैगं थाइगंजों लोगोसे ज आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो?
दायो बुंनो जों जोंनि हारिया जोंनि बर' हारिया गाहाय आबादनि सायावनो थांनानै थायो। ओ जों मोनफ्रोम जोंनि बर' न'खर न'खर थांनानै नायोब्ला जोङो गासैहाबो मोनसे मोनसे आबादा थाखायो। आबाद थायो माइ आबाद बेखौनो मावो।
औ
बोथोरा जिहेतु दा दैज्लां माइनि आबादानो सोलिगासिनो दं दा जोङो गिबियाव बुंनो थाङोबा जोङो मे जुन उननिफ्रायनो जोङो बे माइ आबादखौ माने जागायो आरो जेरै द दङ खोथिया फोनाय हाल एवनाय दा बे माइ गायनायनि बोथोर नालाय दा जोंनि बे आबादायानो आरो। दा मारायो मे जुनाव जोङो ओ हालेवो खोथिया फोयो आरो जेब्ला खोथि या देरो अब्ला जोङो बे खोथियाखौ माने फुनानै आखा खायो आखाइ हिसाब खायो माने जेनेबा जाहा ते दुब्लियाव राननानै राननायाव सुबिदा जायो आरो दा मोनसे मोनसे रानना हैनो सुबिदा जानायनि थाखाय जों बेखौ खानाय खायै खायै गालाङो आरो थ' जेब्ला दुब्लिया मोनो खारायखांनानै हालेवखांनानै अब्ला जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइ गायनाया जोबो जेनेबा मास मोननैसो दान मोननैसो गायो जोङो। जुलाय आगषटसिम दा बेयाव जेब्ला माइ गायनायजोबो अब्ला जोबखालि जोंनि समाजनि गेजेराव माने मोनसे मोन माबा होनो बेखौ उम नांगोल जांख्रा जिहेत खौ जोङो नांगोल जांख्रा होनो। नांगोल जांख्राया जाहै हायदों माने जोङो जिदिन जोबो बे जोबनाय माने रंजानायनि बेलायाव मोनसे मा जानाय लोंनाय खालामो आरो जिहे थु जोङो जानाय लोंनाय गासिखौबो जोङो न'नि फ्रायनो संनानै लांखा खाजोबो न'निफ्राय संना लां नानै जोङो दुब्लियाव नो गासैबो जमा लोगो नांनानै जाहोयो जाखिनि एसे मोनजायो बेखौ जोङो दुब्लियाव जाहोयो थ' बे जाहैनाया जाहैबाय माने
ने जोङो माने जोङो बेखौ जायो लोङै बेबायदि मोने मानियो आरो मानोना जोङो माइ गायखांजोबबाय दुब्लिनि आबादा जोबथ'बाय होननानै जोङो बेयाव माने दोनथ'नाय जायो आरो मास मोननै मोनथामसो जोङो न'आवनो आरामसे रेस्ट लायो बेखौ खौ जोङो मोननो हायो। मानोना जोङो आरो मास
जोङो फिन थांफिन समाव माइआ मोनो अब्ला जोङो माइखौ हानानै ओ न'आव लाबोनानै रोगानानै न'आव लाबोनानै मारा होनायखौ जोङो मोनो मारा होखांनानै माइ बर'नो माइनिफ्राय माइरं बरननानै बेखौनो जायो जिहेतु जोंनि गाहाय दाराबो माइरंआनोसै थ' जोङो बे माइरंखौ मोजाङै थिखोनानै ला न'आव सौखांनानै फोराननानै सौखांनानै जोङो बे माइखौ मिलावहैनानै जोंङो माइरं खालामनानै जोङो न'आव गावबा गाव सोनानै लायो माइरंखौबो जोङो गोबां खौबो गोबां रोखोमनि गोबां मायज्लि सोमनानै बायनानै जोङो खोथिया फोनानै
औ
माइल' नङा गाहाय आबाद हिसाबै माइखौ खौ बायो आरो बेजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगंनि आबाद जों खालामनायखौ मोननो हायो जेरै भिन्दि गय सबायबिमा
औ
न'खर थांब्ला मोननो हायो लोगोसे जोङो बेफोर
फनानैबो रां आरजिसनोबो जोङो हायो आरो मैगं थाइगं आनिफ्रायबो जोङो माइखौ फाननानै फैसा आरजिनो हायो बेनो मोनसे गोबां मुलाम्फा नां आरो माइया जायोब्ला फाननो जोङो रांबो आरजिनो हायो नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानगोन नामा
औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बिदिनो गाहायै माइ आबादानो दैज्लां बोथोराव गाहाय होननानै बुंनांगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोंनि आवबो माइ आबाद थ' खोथिया ओ खोथिया थिलि खोथिया फोनायनायनिफ्राय लानानै ओ माइ फिथाइ मोननायसिम नोंथां बुंनाय बायदिनो आबाद माइ आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनबोबाय थादों। खिन्थु आथिखाल गोदोनि आरो आथिखालनि माइ आबादनि आबाद मावनायनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय मानो होनना बुङोबा गोदोनि समाव मोसौ आरो नांगोलनि गेजेरजों बांसिन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन खिन्थु बे समाव आबाद मावनाय समाव जोंनो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय गोबां समनि गोनांथि जानानैबो फैयोमोन नाथाय आथिखालाव माइ आबाद मावनायनि बिथिङाव जोङो गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों जोङो हालेवनायनि गेजेरजों ओ एसे समफोरखौबो रेहाय मोननायखौ जों नुनो मोनदों ओ गोबां बिबांनि हाफोरखौबो जोङो जेनेबा फोमोननो थाखाय टेक्टरनि गेजेरजों ओ बारा समनि गोनांथि आथिखालाव जानायखौ जों नुनो मोनबां लिया बेनि गेजेराव माइखौ खोथिया फुनायनि गेजेरजों माइ खौ गायो बेनि गेजेराव माखासे माइनि माइ-माइ गायनाय समाव फोरबो फोरबो फालिनायखौ जों नुबोदों जेरै कथि गासा, नांगोल जांख्रा आग लायनाय बेफोर बायदिफोरबो ओ माइ गायनाय माइजों सोमोन्दो दंफायो। बिनि उनाव माइ मोनखांनायनि उनाव हानायनि उनाव ओ माइखौ जोङो गोनोखोआरि आदबजोंनो मारान होनायखौ आथिखालाव नुगोनसै नाथाय गोदोनि समाव मोसौजोंनो गोबाव समसिमहालागै ओ मारा होबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन आरोना। बेनि उनखव माय मोन बे माइखौ ओ सौनायनि गेजेरजोंजों माइरं महरसिम जों मोनहैयो बे माइ आबादनि गेजेरजोंनो जों नख'रआ जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरजोंबा न'खर खुंलांनायखौबो जों नुबोबाय थादों जे न'खरनि गोनांथि समाव माइखौ फाननायनि गेजेरजों ओ न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनाय फि-फिसा फि गोनां फोरोंनाय फरायनाय खुनायाव गोनांथि जानाय ओ बुस्थुफोरखौ फरायसा ओ फिसाफोरनो गथायनाय बेफोर बायदि रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो सुफुंबोनायखौ जों नुबोदों लोगोसेनो ओ माय आ बाद अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दैलां बोथ बोथोराव फिन्दी ओ स'बाय थाइबें थाबाय बेबायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुबोदों। बेनि गेजेरजोंबो हाथाय बाजा जेराव फान्नायनि गेजेरजों एसे एनै रां जोंनि बर' समाजाव आरजिबो बर' बा बर' न'खरा आरजिबोनायखौ जों नुबोयो आरोना आथिखालाव।
औ औ औ
नोंथांनि ओनसोलावबो ओ आब बाद मावनायनि गेजेरजों न'खर संसार दैदेनलांनाय बेखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथां ओनसोलनि गाहाय माने थांनानै थानाय राहायानो जादों आबाद मावनानै जानाय आबादजों माने जों आबादनि सायावनो बिसिनि सोनारो जोंनि समाजनि जाय माने आबादनि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो थ' गाहाय बेनि अनगायै जोङो दैज्लाङाव माइ आबाद मावो जेब्ला जोङो मेसें जायो माइ माइफोरखौ हांजोबो अब्ला जों बे दैैखौ ओरैनो
औ औ
औ
जेब्लााव जायो अब्ला बेफोरखौ फुनानै फेरेदनानै जोङो थाव मोनो आरो बे थावनिफोरनि थावनिफ्राय जोङो थावखौ फाननानै जोङो रां आरजिना हायो थ' जोंनि ओनसोलफोराव आङो बेफोरखौ माने हमनो हायो जेरै जोङो बेफोरबायदिनो
नो हायो गोनां जानायखौ बेबायदिखौ माने गोबां नुबोनाय गोबां मोननो हायो थारैनो जोंनि माने
औ
ओनसोलाव बेफोर दा सोलिगासिनो माने आबाद नि सायाव सोनारनानै रायजोनाया जोङो सोलाव दास बो माने गोबां दं गोबाङ होननानै आबादनि सायाव सोनारनानै बेखौ आङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलावबो। दायो जोंनो समाबो जाबाय नोंथांखौ दोनथ'
औ औ दे औ दे जागोन दे